हेल नोंथां हेल' औ नोंथ औ खुलुमबाय नोंथ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथाङा फन हरनायनि जाहोना मामोन नोंथां?
औ नोंथां आं आक्सानि बिखय मोनसे फोरमायनो ओ ओ फोरमायनो लुगैजादो नोंथां एसे फोरमाय होनो हागोन नामा नोंथां एसे फोरमायना होबा मोजां जागोन ।
औ हागोन हागोन औ औ आक्साया एम्फौ एम्फौ लाथा जे बुङो बेखौ आकसा एम्फौ बुङो आरोना नों थां औ बेबायदिनो आक्सा एम्फौखौ बेबायदिनो फिथोब फिथोब बनायनानै दोनो। फिथोबखौ मालासुनानै बेबायदिनो आलायनानै दोन्नाय जायो। ओ बेबायदिनो आलायनानै दोन्नानै बेयो सिखिरि जायो जे सिखिरि जानानै बेबायदिनो जि होनानै दोन्नांगौ जि दान्दाफोराव बिबादिनो जि लामनानै दोनो खायफा हायावबो दोनो बेबायदिनो बेहाय बिदै दैनाय जायो आरोना जो जोला माबानानै बेबायदिनो बिदै दैनाय जायो औ बेबायदि बिदिनो बि दै दैनायखौ ओ बेबायदिनो औ हप्ता सप्था थाम सो लायो जां बेखौ औ बेयो फिसा ओंखारनो थाखाय सप्ताथामसो लायो जां बेयो।ओ बेबायदिनो फिसाया ओ बिदैनिफ्राय फिसा जायो गोरलै गोरलै फिसा जायो जेथिया गोरलै गोरलै फिसा जायो अब्लाना इन्दि बिलाइ जे बुङो बे इन्दि बिलाइनि गोरलै गोरलै बिलाइखौ होनाय जायो आरोना नोंथां।
नोंथां ओइ नोंथां खोना संनाय नोंथां। बे इन्दि बिलाइखौ न'आवनो फोनाय जायोना बेलेगाव गुबुननिफ्राय बायना लाबोनाय जायो नोंथांनि
औ औ बेखौ गुबुनफोरावबो मोनो आरो न'आवबो थायो सोरनावबा बेबायदिनो लामा सामा फोरावबो थायो। रज'लाबायोना बियो नोंथां औ बेगरफोरा बेगरफोरा सिरिनानै औ रज'लाबायो।
बेफोरफोरखौ होनां होनांगौ नोंथांना?
औ औ गोरलै गोरलैखौ होनांगौ आरो ना गोरलै समाव औ देरोब्ला आरो बे बिलाइ गिदिर गिदिरखौ होनांगौ आरोना इन्दि बिलाइनिया मोजांसिन जायो आरोना। जायो आखसा एम्फौआ। औ औ। मोजां सिन बेबायदिनो औ आरो बे खौ ओ जेथिया गिदिर जानानै बेयो मोनो आरो ना औ आरो बेयो माने बियो लोमजायोबो आरोना बेयो एमफौआ, औ लोमजा माने बियो इन्दि बिलाइ बिलाइफोरखौ जानो नागिरा आरोना नोंथां बेयो औ। औ बेबायदिनो गुस्लायो। खायफाया ओमफाय बेबायदिनो लोमजानाय समाव जानो नागिरा अ जिथिया बियो लोम जा गागोन अब्ल ना बियो बुर जा बुरजा जानो नागिरो आरोना बिलाइखौ बुरजा बुरजा जानो नागिरो। औ औ औ औ देरोब्ला औ गिदिर गिदिर जायोब्ला औ औ जेथिया लोमजा खांगोन अब्लाना बुहुत बुरजा बुरजा जायो बि सोरो। बेबादिनो बुरजा बुरजा जानानै बेबायदिनो देरलाङो आरो ना, गिदिर गिदिर जालाङो बेबायदिनो गिदिर गिदिर जाखांनायनि उनाव बियो मोननो हमो आरोना बियो मोननाय, मोनो आरो बियो एम्फौआ। औ मोनोब्ला बेबायदिनो फिथोब फानो थाखाय बेबायदिनो बिसोरो औ औ फिथोब खायो आरोना बिसोरो बेबायदिनो मोनोब्ला औ औ औ।
बे गोदोर जाखांनायनि उनाव गोदोर जाखांनायाव माबाफोर बिलाइ होबावो नामा नोंथां एसे फोरमायनायबा मोजां जागोन नोंथां एसे बे बिलाइनिबो बिखायै आरो माबाफोरबो बिलाइफोर होयो नामा?
औ बेबायदिनो ओ खारं बिलाइबो होयो आरोनो बेबायदि खारं बिलाइ होनाया मोजां जाया आरो ना नोंथां औ औ खा
औ औ औ औ खिसुमान खायफायाथ' खिसु खिसु मानसि आ नोंथा। खिसु खिसु मानसि नोंथांफोरा माबा उम था बिलाइबो हो
औ औ थाबिलाइबो होयो औ औ होजायो होजायो औ औ औ
था बिलाइ होबा साबसिन मोजांसिन जायो ना? गाज्रि जायो एसे नोंथां।
औ मोननैखौबो होजायो इन्दि बिलाइखौबो होजायो खार ओ खा रं खौबो होजायो। खौ आद रो था बिलाइखौबो होज जायो आरो ना औ इन्दि बिलाइनिया साबसिन जायो नों थां औ औ औ बेबायदिनो मोनोब्ला फिथोब खायो बेनिफ्रायनो आगषट माबा जाफिनो। सिखिरि जायो आरो बेखौ माला सुनानै दोनोब्ला बेबायदिनो जाबाय थायो आरोना औ औऔ अ नोंथांङाबो एसे बुंनो हाग गोन नामा नोंथां? नोंसोनिइस्लाव माबायद खालामनाय जायो नोंथां औ
एम्फौ लाथाखौ आक्सा एम्फौखौ माबायदि फिसिनाय जायो नोंथां बुंनो हागोन नामा नोंथां औ औ औ औ
बेफोरबायदियानो नोंथां बेफोरो सेमानो नोंथां बेखौ इ नोथां। सिखिरि औ सिखिरि बिमा लाब खालामाबनानै बेखौ हि गुफुर हि-हिफोराव किसुमान हि फालि गुफुर किसुमाना ननि फालि जि हि किसुमाना थालिर बिलाइ बेयावनो बिदि दैहैनाय जायो नोंथां बे बिदिखौ दैहैनाय जाबा औ बिदि दैखांनाय जाबा बेयाव फिसा-फिसा जेब्ला बिदै दैयो बिला फिसा फिसा जायो बिदैया बे बिदैनिफ्रायनो फिसा फुखायना जायो नोंथां औ गोरलै- गोरलै बे फिसा बिदैनिफ्राय फुखायनाय जायो बे बिदै फिसा फुखायनाय जा जेब्ला इयो एसे लदब जाबाय जेब्ला एनि आहार नागिरबा बे आहार नागिरबा बे आहारखौ जों इन्दि बिलाइ होनाय जायो इन्दि बिलाइ औ देखांनायनि उनाव इन्दि बिलाइखौ होनाय जायो जेब्ला इन्दि बिलाइखौ जेब्लायो जानो हागौ हाबाथाय बेखौ गोरलै-गोरलै होनाय जायो
औ गोरलै-गोरलै होग्रोनांगौ औ-औ
होग्रोनांगौ होग्रोखांनायनि उनाव जेब्ला मास मोनसे मोननै मोनथामाव उनाव देफोर एसे देफ्लंबा आ बे खौ जायाखै एसे चेन्ज खालामनाया मोजांसिन जायो नोंथां एसे। गोरलैनिफ्राय जेन एसे-एसे दस्रा जायागायाव लांबा साफ-साफा बेखौ साफा खालामनाय जायो बे इनि थाग्रा जायगाखौ बेखौ साफा साफा खालामनानै जेब्ला इयो आहारखौ जेब्ला जानो हायो गोदोर-गोदोर जाब्लांबाय बेहा गोदो-गोदो जाबब्लानो इन्दि बिलाय रानाय खौबोयो रानायखौ जायो किसुमाना आरो खारं बिलाइ हो जायो। किसुमान
औ-औ था बिलाइबो होयो ।
औ खार इन्दि बिलाइबो औ नोंथां बेयावनो ओम बेखौ जानो हा जेब्ला मास मोननै मोन थाम जाबाय बेयो । जेब्ला गोदोर जालांजोबबाय जेब्ला एयो खेबसे लोमजा स्रोयो बे लोमजास्रोनायाव बे औ लोमजासोबा जेब्ला इयो गोमोन हां गोमोन हां ओ जाया बे गोमोन होनजायो ज टाइम जाबाय बेनि टाइमसिम जाबाय प्रटिसिन जाबाय जेब्लाय जेब्ला निजेनि बाहाबोन सानु बे बाहाबोनायाव जाबाय जोंनो थालिर बिलाइ नांगौ जायो
औ औ थालिर बिलाइ औ मोखोना औ नोंथां मोखोनाबो होजायो जां ना नोंथां औ मोखोना बिलाइबो औ औ औ औ खायफाया थालिर बिलाइबो
औ बे थालिर बिलाइयाव जाय जेब्ला बेयो बाहा बोस जेबा गाव नो गावनो ओम
औ
गावनि बाहाखौनो गाव औ गावनि न'खौ गाव लुना लायो बे जेब्लाय गाव नु
औ गोथे जोबनानै आ नोंथां औ औ औ औ औ औ गावखौ गाव होेजोबनानै लायो आरोना न'आव लुथेजोबनानै लायो बेयो हेल' नोंथां औ औ औ औ औ औ औ बेखौ माबायदि संनाय जायो आरो नोंथां बुंनो हागोन नामा नोंथां
अ बेखौसो उम
औ औ औ बेखौ माबायदि संनाया गोथाव सिन जायो माबायदि सङो बेखौ औ
औ सं बेखौ माबायदि संनाय जायो जेब्ला बेखौ द्राय फाइ खालामो द्राय फ्राय किसुमान थावदोबो होननाय सङो एव -एवो औ खायफाया थाव होनाबो एवो खायफाया आरो ओरैनो गला होना होनो थावाफोरावबोनो थाव होआलासिनो किसुमान औ गला होनाय एवो बेफोरबायदिनो द्राय फ्राय खालामना बांसिन थिनानै जायो
थाव होग्रोनाङा बेखौ एव फ्रामग्रोयो आरोना नोंथां बेनि उनावसो थाव होना होयो आरोना बेखौ मोजाङै फ्रामै एवफ्राम ग्रोयो औ।
औ नोंथां बेनि दौखौ दैखौ फोरानग्रोना लानानै बे दैया एवफ्रामग्रोना लाना थां देर रानजोब्बा जेब्ला बेफोरनाव एसे थाव होनायबो जायो औ रानखांबा बे एसे थाव होनाय जायो बेनि जाय किसुमान बेखौ खांनाबो होजायो। बेफोरबायदिनो संनाय खावनाय जायो आरो नोंथां बे फोरबायदिनो
औ औ औ गोथाव मोनोना नोंथां बेखौ जानो गोथाव मोनोना नोंथां औ औ।
औ औ नोंथां औ औ खोनादों नोंथांफोरखौबो गुबुन बिफोरबाय औ नोंथां गुबुन बिफोर बिदिनो फिफोर फिबावो नामा? आथानि बिखय नोंथां
औ आक्सानि बिखय औ बेबायदिनो फियो जोंनावबो औ बेबायदिनो दाउ अमाफोरबो फिसियो बेबायदि बिदिनो गुबुन गुबुन फोरबो फिसियो मोसौ मोसौफोरबो फिसिनाय जायो। मैसोबो फियो नोंथां
लालन फालन खालामनाय जायो नोंथां एसे मोसौखौ माबायदि लालन फालन खालामनाय जायो नोंथां?
औ मोसौखौथ बेबायदिनो गांसो जानो सम जायोब्ला फुंफोराव बेबायदिनो गांसो जानो लांनांगौ आरो बेदिनो नाराफोरखौ हाना लाबनानै होननोबो हागौ बेबायदिनो जिगाबफोरखौबो होयो नोंथां बेबायदिनो मोजां मोनो आरो बेसो बिसोरो बेबायदिनो आरो ओ बिस बिदिनो दानाबो होनाय जायो नोंथां। मोसौ मोजां जायो आरोना दाना होबा औ औ
नोंथां बे मोसौनि नोंथां माबा फोरमायजाबावगौनाा नोंथां बे मोसौआनो जारसि मोसौआ मोजांसिन जायोना बे गुबुन लकेल मोसौआ मोजांसिन जायो ।
औ जारसि मोखौआथ नोंथां जार सि मोसौखौथ जोंनि ओनसोलाव बारा गैबांङा नों थां बेबायदिनो खायफाहा दङ बेबायद बिदिनो नोंथां ओ जारसि मोसौनाथ गाइखेरा एसे बुरजासिन ओंखारो आरो ना नोंथां। औ बिनि गाइखेरा बुरजा बुरजा ओंखारो। औ आरो मोजांसिनबो जायो बिनि लोंनो थाखाय ओ औ औ नोंसोर ओन्सोल आवबो बेबायदि मैसो फिसियो नामा नोंथां?
नोंथां बे मैसोफोरखौथ फिसिनाय जाया जेन मोसौ मोसौ मो मोसौ बोरमा बेफोरखौ फिसिनाय जायो जोंनि
औ औ
फिसिबा जों किसुमान हाथाइनिफ्राय बायनाय लाबो मोसौखौ। किसुमान नआवनो बिमा थाखा थायो नालाय। बे न आवनि फिसाफोरखौनो बिमाखौ फेदेरनानै जों बेखौ
औ औ फाननायबो जायो आरोना नोंथां औ औ खोनादों खोनादों नोंथां औ औ औ औ औ फानोबो औ औ औ औ बायोबो
बेफोरबायदिनो दाना होनाय जायो ओ बेफोरबायदि उन्दै सम बा जेब्लायनि गायखेर किसुमान हारसिंबो जा हारसिंबो उरलुना जायो मोसौफोराबो
औ औ औ औ
उदलुना जायो बे जेब्लाय
औ जायो नों नोंथां बुंनो हागोन नामा नों थाङा
बोरमा बोरमानि बिखय नोंथां बोरमखौ बिदिनो फिसा ओ जेब्ला जों बिमा खालामना फिसा फुखायो फिसा फिसा बानाय किसुमान फार्मफोराव बेफोरबायदिनो फिसा फ फार्म बनायबा जेब्ला फिसा माब्रै माबा खिसुमान लायो फार्मफोराव माब्रै माबा उनाव बे बेफोरबायदिनो खायफा बायनाबो लाबो नोंथाङा हाथायफोराव बेफोरबायदिनो ललन फालन खालामनाय जायो नोंथां फिसायाव किसुमान गाइखेर गारना हाबा दाना आदारहै माबा दंफां बिलाइ हाननाय जायो गाम्बारि बिलाइ गाम्बारि बिलाइ दुमब्रु बिलाइ बोग्रि बिलाइ बेफोरबायदिनो गा बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि बिलाइ दं दफां लाइफां दङ नालाय बेफोरबायदिनो होयो किसुमान दानाबो होयो किसुमान औ नोंथां थाललि बिलाइ हाबि जाबि बोरमाया नालाय हाबि जाबि जायो
औ औ औ औ औ बेफोरखौ जाब्लासो मोजां जायो आरोना औ औ दैबो लोंनांगौ आरो ना दैबो लोङो औ औ दै होयोब्लाबो मोजां जायो औ